औ खोनादोंना
औ खोनादों ओं
औ औ ओ बिदिब्ला जोङो माबा टपिक मोनसे लानानै सावरायनि नामा
औ दे सावरायजागोन दे
दायो जोङो बिदिबा लानि ससियेल मिडियानि सोमोन्दै आरो
औ ससियेल मिडिया ना
औ औ
जागोन दे
औ बिदिब्ला आंनो एसे बुंग्रोनोसै
औ देलाय
ओ ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा आथिखालाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ जोंनि बे बुहुमखौ माने फिसा नुनाय बायदि जाबाय आरो जेनेबा जों हा ओ मा होनगोन बेखौ बबेबा जायगायाव मा जागासिनो दङ बा ओ गुबुन दाबसे जायगानि थासारिया माबायदि सोलिदों बेफोरखौबो जोंहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों दसेनो नुनो मोननाय बेफोरबायदि सुबिदा जानानै फैबाय आरो औ बेनिफ्राय आरो मा होनगोन बेखौ जेनेबा बोथोर फोरखौबो जोङो दानिया बिदि ओ नायग्रोनो हानाय जाबायना दा दिनै बोथोरा माबायदि जानो थांगासिनो दङ' बेफोरखौबो जोङो नायनो हानाय बेफोरबायदि सुबिदा जानानै फैबाय आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां माखासे ओ मोजां मोजां ओ मा होनगोन बेखौ मेडियाबो जेनेबा माखासे मोजां गुन बा गाज्रि गुन बेफोरबायदि ओ दङ होननानै बुंनांगोन आरो
औ
जोङो ससेल ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय माखासे गोबां मोजां मोजां बाथ्राफोरबो सोलोंनो हायो आरो माखासे बिदिनो खायसेफ्रा माने गाज्रि खौ माने सोलोंनानै लानाय बिदिखौबो नुनो मोनो आरो दा औ मोजां बि थिं होननानै बुङोब्ला जोंहा आथिखालाव जेरै मबाइल बा लेपटप बायदिसिनानि गेजेरजोंहाय अनलाइन क्लास खालामनो हानाय सुबिदा बेफोरखौबो ओ मोनसे बेराद मोजां सुबिदा होननानै बुंनांगोन आरो जाय ओ गोदोनि समाव माव जिहेतु जोंहा टिउसन बा बहाबा कचिं सेन्टार बेफोरबायदियावसो थांनानै माने माने ओ ‌क्लास फोरफोरखौ लाहैनो गोनां बेफोरबायदि जायोमोन नाथाय ओम आथिखालाव माने न'आव थानानैनो अनलाइन क्लास खालामनो हानाय बेफोरबायदि सुबिदा जोंहा जानानै फैबाय आरो ओ मबाइल फनफोरनि गेजेराव जोंनो बा खम बेसेनावनो जोंहा माने बिदि ओ अनलाइन क्लासफोरखौ खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसे जे ससियेल मिडिया फैनाय लोगो लोगो जोंहा एन्सार कुइसनफोरखौहाय माने इजिलि माने गोरलैयैनो मबाइल फन बा गुगोल बायदिसिनानि गेजेर बा चात जिपिटि बायदिसिनानि गेजेरावहाय माने गेजर जों गोरलैयैनो मोननो हानाय बेफोरबायदिबो जानानै फैबाय आरो आरो ओ बेजों लोगोसे जोंहा ससियेल मिडिया ओंखारनाय लोगो लोगो हमनानै ला फनफोर फोरनि गेजेरजोंनोदा ओ न'खरनि मानसिफोरजों गोजानाव थानानैबाबो माने खाथियाव थानाय बायदि रायलायनो हायो नाय आरो माने भिदिअ कल खालामलायनानै नायलायनाय हानाय बेफोरबायदिबो गोबां सुबिदा जानानै फैबाय आरो ओ बेजों लोगोसे ओ मोजां मोजां गुन होननानै बुंङोब्ला जोंहा गोबां दंबावो बिदिनो माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों हमनानै ला आथिखालाव जोङो नुनो मोनो आरो जिहेथु ससियेल मिडिया थानाय लोगो लोगो फेसबुक ओ इउटुब इन्स्टाग्राम बेफोरबायदिनि गेजेरजों गेजेरजों माने मानसिफ्रा गोबां रां खामायनाय बेखौबो जोङो नुनो मोनो बेफोरो ओ मोनफा मोनफा रां खामायनायनि जोबोद मोजां प्लेटफर्म होननानैबो बुंजायो आरो बेखौ जेरै आथिखालाव गोबां मोजां मोजां क्रियेटरफोरा माने मोजां मोजां भिडिअ बानायनानै कन्टेन्ट लानानै ओ इउटुबाव फेसबुक बा इन्स्टा बायदिसिनाफ्राव हगारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आ जाय हगारग्रा बिथां जाय क्रियेटर बिथाङाबो माने ओ हगारनानै रां खामाय मायनो हाबाय आरो जुदि मोजां कनटेन्टब्ला गुबुनफ्राबो नायनानै बे माने मुलामफा जाबाय बेफोरबायदि जायो आरो गोबांनो आरो बिदिनो दंबावो जोंना खायसे ओ सुबुंफोरा माने माने बे अनलाइननि गेजेरजों बा क्लास फोरोङो खायसेया ओम हमनानै ला ओ ओ सिख्लाफोरखौनो बुंबाय आरो जेनेबा मेकापनि खेथ्रआवनो बुंबाय ओ जोंहाथ' बिदि मेकापफोर बा काटिंआनो होन बा सिलाय मेसिननि बायदिसिना ना बुस्थु सोलोंनांगौब्लाथाय ओ दखानाव बा बिदि ओ इनस्टिटिउटफ्राव थांनानै सोलोंनांगौबाथाय बा बबेबा ओ सोरनिबा खुलिनाय बा पार्लारफ्राव थांनानै सोलोंनांगौबा गोबां रां लायो आरो जोंहा मासावनो बा दस फन्द्र' दिन बेफोरबायदियावनो गोबां हाजार रां होनानै माने सोलोंनांगौ जायो। दा इउटुब फेस- बुक नि गेजेरजों जोंहा बैफोर कर्सफोरखौबो माने ओ फ्रियावनो मोननो हानाय ओ खायसे सुबुंफोरा फोरोङ ना माने दिन्थियो बेफोरखौहाय नायनानै सोलों नो हानाय बिदि खाबुफोरबो गोरलै जानानै फैबाय आरो बेजों लोगोसे ओ काटिंफोरखौबो जेनेबा हमनानै ला गांसे ब्लाउस बा गांसे लंपेन्ट सुनो नागिरदों अब्ला बेखौ माबोरै हानां- गौ माबोरै मानांगौ बेखौबो माने फोरोंनानै होखा जोबो आरो स्टेप बाय स्टेप बिदिखौ नायनानै गोबां सोलोंनो हायो आरो आरो बेजों लोगोसेनो दङ जोंना जेरै ओ ओ हेन्द क्राफटिं होनना बुङो ओ माबा बानायनाय जेनेबा उल खुन्दुंफोरजों बानायनाय बा बिबार सुनाय बेफोरखौबो इउटुब फोरनिफ्राय नायनानै गोबां सोलोंनो हायो आरो आरो बेजों लोगोसे गाज्रि गुन होननानै बुङोब्लाथ' गोबां गाज्रि गुनाबो गोबां दङ जेनेबा बियो मानसिफोरनि बाहायनायनि सायावसो जासिगोन आरो जाय ओ औ मोजाङै बाहायदों बिसिनि थाखाय मोजां जाय गाज्रिनि थाखाय बाहाय- दों बिथांमोननि थाखायथ' गाज्रि जेरै खायसे सुबुंफ्रा गेम गेलेनानैबो गो- गोबां ओ माने थाखा फैसा थांजानाय बेफोरबायदिखौबो जोङो नुनो मोनो। आरो ओ बि- बिदिनो खायसे सुबुंफोरखौ जेनेबा ससियेल मिडिया ओंखारनाय लोगो- लोगो ओ फेसबुक बा ओ इउटुब बायदिसिनाफ्राव माने ओ नं- नंखायखौनो गाज्रि गाज्रि बा भिडिअ' फट' बिदि इदिट खालामलाबायनानै माने हगार- नानै दावराव दावसि बरनाम बरसि खालामलाबायनाय बेफोरबायदिखौबो माने जोङो नुनो मोनो आरो दायो दा ओ बिदिनो ओ मोजां थायोब्ला गाज्रि गुनाबो थाखायो नालाय बेनिखायनो ससियेल मिडियायाबो बिदिनो मोजां आरो गाज्रि गुना दङ आरो दा ओ नोंथाङाबो ओ बे ससियेल मिडियानि सोमोन्दै बुंनो हागोन दे एसे मा मा मोनथियो बेफोरखौ
औ जेनेबा ससियेल मिडियानि थ्रुयै बा ससियेल मिडियानि सोमोन्दै नोंथाङा दानि सिगाङाव गोबां खोथा बुंलांबाय नङा होमबा नंगौ जोङो बे ससियेल मिडियाखौ मोजां आरो गाज्रि मोननै बाहागोआव राननानै थांगोन
औ
मोजांनि बेलायाव नोंथाङा जि खोथाखौ बुंलांबाय एबा जों
औ
न'आव थानानैनो बा मोनसे जायगायाव थानानैनो गोजाननि बा बेलेग हादोरनि नों मा जादों बा बिसोरो माबायदि सोलियो बायदि बायदि जोङो बुंनानै फोजोबनाय हाया बेफोरखौ जों मोनथिनो हायो जेनेबा जोङो दा न'आव आराम जिरायना थानानै नोङो मबाइलनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोङो सोरबा बेलेग गुबुन हारिफोरनि जोङो जेनेबा बिसिनि सोमोन्दै जों मिथिनोबो हायो जोङो गुगोल इउटुबफ्राव सार्च खालामनानै जों बिसिनि सोमोन्दै नायनानै जों बिसोरनि सोमोन्दै मोनथिनो हायो बिसिनि लाइफ स्टाइला माबायदि बिसोरनि कालसार ट्रेडिसनेल बायदि बायदि बिथिंफोरखौ जोङो नायनो हायो आरो आरो गुबुन बेबायदिनो बिथांमोना माबायदि जौगानाय गोदो माबायदि आथिखालाव माबायदि जाबोगोन बेफोरखौ जोङो मिथिनो हायो आरो बिनि गेजेरजोंनो बिथांमोन बादियैनो जेनेबा जोङो जोंनिखौबो जेनेबा गुबुननो मिथिहोनो थाखाय जोङो गोदो जों माबायदि सोलियोमोन नाथाय आथिखालाव सोलायबोनानै जों माबायदि सोलिगोन बेफोरखौ जोङो खोन्थाना जोङो मिथिजानो हानाय बेबायदि मोनसे अबस्थाया बेबस्था जोंनाव दं आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिदिनो बहुद दङ मोजां मोजांनि बेलायाव जोङो गोदोनि समाव जेनेबा जोङो फरायनायनि खेथ्र'आवनो जोङो बिदिनो गोबां माखासे गियानफोरखौ जोङो फोरोंगिरिफोर मोनस्लाबाबो जानो हायोमोन जेनेबा माखासे एन्सार कुइसनफोर जों जोङो मोनस्लाबामोन नाथाय आथिखालाव जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा जायो जोङो गुगोलखौ सार्च खालामनानैनो जोङो मोननो हायो आरो जेनेबा जों गोरलै सोलोंनो हायो मोजां मोजां गियान जों सोलोंना लानो हायो आरो फारसेथिं गाज्रि होनोबा गाज्रियाबो बहुद दङ जेनेबा बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे हारि मोनसे समाजा गोबां जेनेबा खहा जालांनाय बेखौबो जों मोननो हायो आरो बेबायदि गोबां सोलियो जेनेबा गाज्रिया गाज्रिखा मोजाङा मोजांखा होनाय बायदि बे बुस्थुखौ जोङो साननो हायो आरो
औ औ
दा बेबायदिनो जेनेबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे हारिया माबायदि खहा जालाङो बेखौ नोंथाङा ससे बुंनो हागोन नामा
औ औ ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे हारि बा मोनसे समाजा माबोरै खहा जालाङो होननानै बुङोब्ला आं बेखौनो बुंनो सानगोन आरो हमनानै ला आथिखालावहाय ओ फेसबुक इउटुब बा इन्स्टा बेफोरबायदियावहाय गोबां भाइरेल जानाय भिडिअ माबा मोनसे बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो ना हमनानै ला सोरबा हौवाजों हिनजावजों हमनानै ला बिसोरो सेपारेट जाबाय बा फाथिलाय बिसिलायबाय बायदि बायदिसिना बेफोरबायदिखौबो माने मानसिफ्रा मा खालामो ससेल मिडि मिडियानि गेजेरजोंहाय भिडअ बानायनानै बायदिसिना खालामनानै हगारनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा बेफोरबायदि खालामनायखौ नुयोबाथाय माने मानसिफ्रा सोलोङोसो आरो ना हमनानै ला ओ‌ बे माने खोथाया गाज्रि बा माबा मोनसे बिदि होननानै मानसिफ्रा नायनानैल' थानाय बिदि नङा माने सोलोङो आरो मानसिफ्रा बहुदनो दा ओमफ्राय गुबुन हारियाबो सानगोन अह बर' हारिना माने बेफोरबायदि बेफोरबायदि हगारलायनाय बिदि माबा मोनसे बिसोरबोथ' माने बुजिया। अब्लाबो नायबानो मिथियोना माने मा जाथाय बा मा बेफोरखौ बेफोरो माने हारिनि थाखाय गोबां माने बदनाम बरसि जानाय होननानै बुंनांगोन आरो जेन जोंनि हारिनि मोनसे गाज्रि दुरबलथा बेखौ दिन्थिना लानाय होननानै बुंनांगोन आरो। अ ससियेल मिडियानि गेजेरजों आथिखालाव माने सासेया सासेखौ मुं सुलायलायनाय बा बिदि बाथ्रा दानथेलायनाय कनट्रभारसि जाबाय थानाय बेफोरखौ गोबां नुनो मोनो माने ओ गारजि गाज्रि बाथ्रा बुं रायलायनाय बा सासेया सासेखौ सैलायि बिदि गोबां खोथा बा हारिनि गाननाय जोमनाय बायदिसिना माबा बेखौ लानानैबो ओ गोबां माने बाथ्रा दानथेलायनाय बेफोर बायदिखोबो जोङो नुनो मोनो आरो आरो ओ बेजों लोगोसेनो ओ बेफोरनि गोबां बाथ्राफोर दं। बावो मा होनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि हारिनि हारिमु बायदिसिनाफोरखौ ओ मा होनगोन बेखौ खहा जानाय बा गोमालांनो नागिरनाय बेफोरनि माखासे बाथ्राफोरखौबो जोङो मिनथिनो मोनबावो आरो जेनेबा ससियेल मिडिया ओं खारनानै ओ गोबां गुबुन मोनसे जायगायावहाय माबायदि थासारि सोलिदों जेनेबा हारिमुफोरखौ गारनानै ओ हमनानै ला बैसागुखौनो हमनानै लाबाय। बे बैसागुआव ओ दाबसे जायगायाव खाम सिफुं दामालासे बिदिनो मा होनो बक्स दामनानैसो मोसादों बेखौ नुनानैनो बै गुबुन मोनसे जायगानि सुबुंफोराबो सोलोंसिगोन अ बिसिना बुक्सो दामना मोसायो। होमब्ला जोंबो मोसानि होननानै दा बै मोनसे जायगायाबो जायगानि सुबुंफ्राबो माने ओ खाम सिफुं दामनो गार नानै माने ओ बे बक्सफोरखौ लानानैसो मोसासिगोन। बेफोरबायदि माने सोलोङो आरो मानसिफ्रा दाबसे जायगानिखौ नुयोब्ला अब्ला माने जोंनि हारिनि गोबां खहा जागोन होननानै आं सानो आरो
औ
औ नोंथाङा मा सानो बे
बिदिनो बिदिनो जि बुस्थुखौ जोङो जोंनि जि थासारिफ्रा जोंहा जोंखौ खहा लांनो थासिनो बेफोरखौ जेनेबा ससियेल मिडियआव जोङो आपल'ड खालामाबा मोजां आरो जेनेबा
औ औ नंगौ
मोनसे हारियाव बिदिनो गोबां नेमखान्थि थायो माखासे मोजांबो थायो माखासे गाज्रिबो थायो। बे बुस्थुआ जोंनाव नोंथाङा दहाय बुंबाय जेनबा फाथैलाइ बिसिनायनि खोथा ना? बे बुस्थुआ जाबाय जेनेबा बेफोरखौ भिडिय' खालामनानै फट' लानानै नोङो ससियेल मिडियाआव होआबा बे जोंनि गेजेरावनो थाबाय गुबुना मोनथिला बेबायदि जायो आरो ओंखायनो मोजांखौ खालाम